हेल'
अ नोंथां
अ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदों
अ आं ओरैनो दङ नोंथां
अ जाखांबाय नामा?
ओ दा थांबाय नोंथां
बाखि खबर
खबरा मोजाङैनो दंफैयो खबरा मोजाङै दंफैयो
अ अ थिगानो थिगानो होमबा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनि ना दिनै
दा नोंथाङा बबे टपिकनि सायाव रायलायनो? रायलायनो सानदो
आ टेक्न'लजिनि सायाव रायलायनि, गोदोनि टेक्नल दानि आरो दा बेसे डेभेलप जाखो माने गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदि एफोरनि सायाव डिसकास खालामनि आ आ आ माने दा ओरैनो गोदो आरो माबाय गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदि माने
दा टेक्न'लजि बुङोबा गोदोथ' टेक्न'लजि दिनि जुग नङामोन नालाय
नङामोन नङा
गोदो बांसिन आखाइनि हाबा बा फिसा फिनला खामानि बा औवानि खामानि बा हालेवना आबाद मावनानै बा लेखा फरायनानै बा बायदिसिना खेला गेलेनानै गोदो सम बारहोनाय जायोमोन नाथाय दा टेक्न'लजि जुगा जौगाखांबाय नालाय दा बेखायनो बांसिनानो ससियेल मेडिया बा ओ मबाइल टेलिभिसन कम्पिउटार लेपटप बेफोरबायदिजों ओ बयबो ओ गोजावनानै थायो आरो।
आ आ माने नों बुंनायनि नोंथां बुंनायनि बाथायारि आरोना आगोल थारमाने बांसिन मा टेक्न'लजि गैयामोन खायसे नोङो सोरजोबा माबा कमिउनिकेसन खालामनोबाबो रायलायनोबाबो माने इफोरबायदि माने इजि गैया मोन आरोना लाइ जामनि थ्रुयै हरनो गोनां जायोन आरो दा नोङो आगोल मा मा होनो मोसौजों हालेवनाजायोमोन दा टेक्न'लजि फैनायनालाय जोङो ट्रेक्टरजों हालेवो। नङा होमबा आगोल नोङो नों मायबा मोनसे मा होनो इखो यै मा होनो अनला खारै देबाबो जों माइखो मा दिंखि सिंखिफोराव माबायोमोन। दा आरो ग्रेनदार मेसिन टेक्नलजि सब आर्टिफिसियेल बानाय जोबबाय आरोना। बेफोरबायदि उम उम।
दा गोबाङानो ओ
अ टेक्न'लजि आगोलो नोङो नोङो इडुकेसननि बेलायावबो आगोल मा मा रियेल मा ने फिजिकेल बांसिन माबा जायोमोन आरो ना मा होनो टिचं खालामनाय एबा क्लास खालामनाय जायोमोन दाथ' नों बांसिन टेक्न'लजि जौगानाय इडु टिसिं सिस्टमावबो पस अनलाइन सब जाजोब्बाय आरोना।
औ।
इडुकेसन बेलायावबो थारमाने।
दा ओ गोदो जोङो ओ टेक्न'लजि नङै समाव बहाबा एसे गोजान जायगायाव थांनोब्ला जोङो मोसौ गारि बा मैसो गारि बाहायनाय जायोमोन ओ बेनि उनाव जोङो अ थांलाय फैलाय।
दायाव उम उम नाय लामायाव ओम।
बेनिफ्राय ओ जोङो गेजेर ससेयाव जोङो साइकेल बाहायबोबाय।
साइकेल बाहायबोबाय ते मटर माने डेभलप जाबोबायद आरोना माने आगोलनि ओं ओं।
दा बेनि उनाव जों आरो ट्रेन ओंखारबाय। बा एयार'प्लेन ओंखारबाय दा बेफोरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां गोजान गोजान जायगा दावबायनो हायो आरो दा बेयो जाबाय टेक्न'लजि जौगानायनि गुबै ओ बिहोमा बा गुबै फिथाइ होनना बुंनांगोन आरो।
माने दानि बुजु बुस्थुवा माने सब इजि जाबाय आरो ना आगोल मानसिफोरा मावोमोन माने दस जोननि मावनायखौ दानि ओमममम मेसिनानो मावो आरो एरै रखम। सासे मानसिया मिसि मोनसे बे मेसिङानो मानायावनो एक घन्टायाव मावो एरै रखम। आगोल खासे माने दसे खम समावनो
दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा टेक्न'ल'जिजों ओ दानि फरायसा गथ' फोरा बा बेसेबां गियाना आरजिनो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
आ आ दाथ' नों टेक्न'लजिनि जुगाव होमबा जोङो दा नों नोङो आगोलो माने गोजान गोजानाव जों कचिं ससिं लानो गोनां थांनो गोनांबो जायोमोन दा आरो नोङो टेक्न'लजि जौगानायनि अनलाइन जुग जाबाय। माने इजिबो जादों नङा होमबा? फारसे थिं ओ खायसे अ ससियेल मिडियाखौ हम टेक्न'ल'जियाबोथ' ससियेल मिेडियाआवनो एसे रिलेट जायो नामा मा बाथ्राया
औ।
अ जायोबा इनिफ्राय दा नों उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने जों मा मिडियानि थ्रुयै जेरै ससियेल मिडियानि थ्रुयै गाज्रिबो मो जांबो थायो नालाय। ओरैनोथ' जोङो बुहुत माने बुहुत सोलोंना लानो हायो दानि अनलाइन जुगाव इजि आरो ना मोजांखौ जुदि बायसिना लानो हायोबा। मिथियैखौ मिथिनो मोनो आर बहुत मोजां मोजां नलेज आरजिनानै लानो हायो आरो ओमफ्राय सा सासे उन्दै उन्दै माने बुजिस्लाबनो हायियाव माने खुदियाफोरा बांसिन गाज्रिखौ नुनानै माने लायो गाज्रिखौ गाज्रिखौ लायो आरो ससियेल मिडियानि थ्रुयै। सोलोङो मानोना इसोर बुजिस'नो हायाना। बेफोरबायदिबो मोनदाङो आरो आं तारमाने।
दा बाथ्राया बेनो जे ओ दा जिहेथु उन्दै समाव बा मोनसे लाइमोन बैसोआव ओ सा बे गथ'आ मोजां गाज्रि बे बिजोरनो हानाय ओ गुना खम थायो दा बेनि बेलायाव बिथांमोना बां गाज्रि गोहोमजों ना जानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेनिफ्राय ओ जोङो बांसिनानो जोङो दा ससियेल मेडिया बा खायसे खायसे मबाइलनि एपसफोराव जोङो खायसे ओ गोनांथि ओ जायफोरखो जोङो लेखा फरायनायनि हेफाजाब होयो दा बेफोरबायदि बेफोरबायदि गोनांथि
ओम-ओम-ओम हायो आरो दिनैनि दिनैथ आरो नोङो ससियेल मिडियानि जुगाव गावनि रोंगौथिखौबो दिन्थिनानै मानसिफोरनो देखायनो हायो जेरै नों मोनसे फ्रिदम प्लेटफर्म बायदि नोङा होमबा थ्रयै जों गावनि रोंगौथि थिखौबो दिन्थिनो हायो बुहुत खुबिदा आरो थारमाने
ओम
आरो गासै बुस्थुआनो इदि जादो जे ससियेल मिडिया फैनायनिफ्राय खना खनलानि गासै बुस्थुखौनो जों एसे इसु दोङोबा माने ससे ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने मा होनो गभमेन्टनि मानसि फोरनिसिम दैथाय हरनो हायो आरो ना इजिलि
दा जोङो टेक्नलजि मुगा जौगानायखायनो ओ जोङो बांसिन खौरां लानो गोरलै जादों
अ मोजां मोजां जादो अ गोजान गोजानाव थाबाबो एसे रायलायनाया जा जायो मोजां जायो मोजां रायलायनो हायो
औ
जोङो ओम लोगो मोनलायाबाबो अनलाइन नि जुग जों भिडिअ कल बेफोरजों जोङो नुलायनानै रायलायनो हायो आरो ना
औ
मोजां इजि जादो
दा टेक्नलजिया ओ टेक्नलजि जौगानाय लोगो लोगो ओ सुबुंनि गासै खामानि फोरा गोरलै जोबोनो हमदों
जाबोनो हमदो मानसिनि माने-माने फिजि केलि मावनाय दांनाय मानसिया मावनायफोरा एसे खमायलांनो हमदो आरो ना सब माने मेसिङानो मावजोबनाय जादों अम अम
खमायलांनो हमदों
खामायलांनो हमदो
औ जायनि थाखाय जोंहा फिजिकेल एक्सारसाइसआ खम जायो आरो दा बेखायनो जोंहा ओ बेखायनो जोंहा दा गोबां ओ फिजिकेलि जेंनाबो जों नुय नु नुनो मोनो
जों नुनायावथ' आगोल ना माने एखाबारे एसे उन्दै उन्दैबा फुरा सोरहाबा नों पन्सास साथि बिघादोंबाबो आरो मोसौदोनो हालेवजोबोमोन नङा होमबा माने हालौबायानो थायोमोन होननाय रखम ओमबाबोदि फो जोबमोन दाथ' रावबो मानसियानो हालेवलानो सब माने मास मोनसेयावनो जोबजोबो होननाय रखम गायनाय फुनाय सब मिसिं हानायाबो ओंखारबाय सब ओंखारनांबाय आरो दा हानायनि फाय नानायनि फाय गासैबो सिगांथ' नोंबो मा मा रोंनाबाबो मोसौखौ दोस्लायोमोन ना
औ औ
अम अम दाथ' आरो मेसिङानो गोजा जेरावबो हानायनि फ्राय नानायनिफ्राय हालेवनिफाय अम
टेक्न'लजि जौगानाया ओ सुबुं माहारि ओ
आ
माबाफोर खहा लाबोदो नामा बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानो नामा
आंनिबाथ' टेक्न'ल'जियाव जौगानोनो नां जौगानाया बा बया नङा नाथाय मानसिफ्रा एसे माने मा होनो इखो बादुला जानो हमदों आरोना आगोल एसे एक्टिभमोन आगोल जे माने मावथिमोन थारमाने दा एसे मानसिफोरा बानो हमदो माने फिजिकेल एक्सारसायस गैला गोलोम गला बेनि थाखाय हेल्थनि थाखायबो मोजां जायोमोन आगोल खामानि मावनाया नङा होमबा एसे फिजि केलि मावनाय जायोमोन ना ओंखायनो मोजां जायोमोन हेल्थनि थाखायबो एक्सारसाइस स्टेलनि जायोमोन आरो। खामानि मावनाय हालौवनाय आरो दानि मानसि फोर आरो बारा खस्थ' मावनायबो गैला नालाय।
औ।
एसे मिसिंनि थ्रुयै माबानि थ्रुयै गासै खामानिखौनो मावो।
औ। दा जिथु औ दा टेक्न'लजि जौगानाया मोनसे दारिमिनारि ओ सोमावसारनाय। बा दारिमिनारि मोनसे जांख्रिथायारि बेखौ बेसेबांसो गोजौआव दैखोखो? आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां गोजौआव दैखोनो हागोन बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
दाथ' आंनि मोनदांथियाव माने दाथ' बुहुत जौगादो गासै बुस्थुआनो बुहुत जौगादो आरो बुहुत माने खा जों माने मानसिफोरा खामानिखौनो मावनाङि बायदि नुहरो दस' गासैखौनो मिसिनानो मावजोबगोन बायदि मोनदों। गासै बुस्थुआनो दा मे आनो मावो गासै फर एक्जामपोल जेरै जोंनि दा गामि एरियायाव नुनाय ओ आगोल मोसौ दो हालेवोमोन। दा हालेवला मारो मारोफोरखौबो जों मेसिनदोनो नायो हालेवनाय आलि खोनाय गासैखौबो जों दा मेसिंजोंनो नुयो खानसे खमायावथ'थ' माने मानसिखौनो नाङि बायदि मोनो माथो। थ' बुहुत देभलप जादो नङा होमबा गासै बुस्थुआनो। आरो दाथ' नोंनि आइनि बुजु जुग गासै बस्थुआनो
ओ दा जोङो सावरायनाया गोबां जाबाय नोंथां दा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन
अ दे दे साबायखर बावहरबाय दे नोंथांनिसिम दे दे दे।